अ थां खोनादों दे बुंलाय हेल। हेलौ अ खोनायादों नोंथां। औ खोनादों दे बुंलाय नोंथां।
ह ल ल ल हेल हेल ह ल
अ खोनादों दे बुंलाय नोंथाङा
खोनादों?
औ खोनादों, औ खोनादों खोनादों
हेल'
हेलौ खोनायाखो नोंथाङा खोनायाखै
औ ओं दे दासो खोनादों एसे
अ दे बुंलाय मा खबर मोन नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दंयो
अ आं दायो ओरैनो दं
अ मा खबर नोंथां
खबरा मोजाङानो नोंथां
अ
अ जाखांबाय नोंथां। हेल'
मा ओंख्रि जाखो?
अ ओंख्रिया जोंहा दिनै दालि आरो ना बाथोनमोन।
अ जों
औ गोथाव जादों लकेल नामोन नालाय
अ नंगौ नामा?
औ नोंथाङालाय मा खबर?
आंनाबो बे सानसै
औ
नोंथांसिम खालाम जैबाय माने नोंथांजों आं एसे सावरायनो नंदोंमोन आरो दा न
अ
खोथा बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दे बुंनोसै
अ नोंथां आं माने थबेना
नोंथांनि रावखौ आं मोजाङै बुजिसै नोंथां
औ नोंथां माने नोंनाव जादों
अननानै खनसे बुंफिनलाय नोंथां
एसे गुसुंबाबो फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ बेरायनायनि बेलायाव हेल' नोंथां खोनादों ना?
औ औ
अ बेरायनायनि बेलायावथ' नोंथां आंबो बारा जायगा बेरायाखै थेवब्लाबो आंबो बेरायनो जोबोद मोजां मोनो। ओ आं बिदि गोजान जायगायाव दावबायफेराखै आरो आंहा बेरायनायनि सायाव माने बारा इसेबां रोंगौथि आरो मिथिनाय जेबो गैथ'आ ओ दा आं बेरायदों होनबा बे खाथि खालानि जायगायाव बेरायदों। उम बेरायनाया थ' जोबोद इन्टारेस्टिं आरोना आं दा बेनि बागै बारा जेबो